खोनादों औ खोनादों नोंथां।
औ गोजोन मोनिबिलि नोंथां
औ गोजोन मोनाबिलि नोंथांनिसिमबो अ नोंथाङा दा माबाफोर मावदोंमोन नामा
ओरैनोसो दं नोंथां जेबो मावाखै
अ आं नोंथांजोंहाय सावरायनो हरनाय जादोंमोन आरो जोंनि बर'फोरनि दामग्रा देग्रानि जोनोम दामग्रा देग्राया मा आरो बेफोरो मारै बाहायाव बाहायनाय जायो बेफोरनि सोमोन्दै खोन्थानो हागोन ना जोंनि बर'फोरनि दामग्रा देग्रा होननो होनोब्ला जोङो ओह मिथिनाय जायो जोंनि गोदोनि दरखं नुजाथिना फैयो जेरै जोंनि ओम सिगाङावनो बुंनो हायो जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा आरो गंगना आथि ओम आथिखालाव गोदो गोदाय दामब्रा ओहोम बायोब्लाबो गोदो गोदाय बेफोर दामग्रा देंखोखौ खौ बाहायनानै बाहायोना बाहायामोन बेखौ जोङो साननांगौ गोनां बाथ्रा बर'नि गुबै नंगुबै दामग्रा देग्राफोरखौ बाहायना लानो थाखाय बाहायजानाय गासैबो दामग्रा देग्राखौनो बाहायोब्ला नाथाय धोरोम सिबिनायाव ओ जोङो जेरै दामग्रा दुबग्रा बोरै धोरोम सिबिनायावहाय जेरै खाम जथा सिफुं आरो जथ दा बे मोनथाम दामग्रा देग्राखौल' बाहायनाय जाय बाहायनाय नुनो मोनो आरो जोंनि धोहोरोमावहाय नाथाय रंजानाय फोरबोआव बे मोनथामनि अनगायैबो जोङो सेरजा गंगोनाखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो ना खोनादोंना नोंथां ओ आथि खालाव बेफोरनि अनगायैबो जोङो आथिखालाव जेरै थरखा जाबख्रिं आरो गुबुन गुबुन दामग्रा देग्राखौ बाहायनाय नुबाय जोंनि बर'फोरनि दामग्रा देग्रा देग्राफोराव आरो जेरै खाम जथा सिफुं सेरजा बेफोर बाहायनायनि अनगायैबो जोङो जाबख्रिं थरखा बेफोरखौ बाहायो आरो ना बर'फोरनि बे नंगुबै दामग्रा देग्राफोरखौ बाहायजेननाया जोङो माब्ला बाहायजेना बेफोरनि बागै जोङो बा थ्रा मोजां मिथिया आरोना आरो बेफोरखौ मोरै बानायनाय जादों मिथि मिनथियाना सिफुं होननानै बुङोब्ला जोङो सिफुंखौ जोङो औवाजों बानायनाय जायो आरो खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोथां
ओ ओ बेफोरहाय जोङो माखासे गुदुं फलंनानै आ फोलुंनाय जायो आरो ना जेरै खुगाजों सुनानै माबानाय ओ गोमहोनाय जायो आरोना बेखौ बेहाय माखासे गुदुं फुलुङो जेरै मोनदु मोनबा नङाबा मोनद' बिदि गुदुं खालामो आरोना बिदिनो सिफुंयाबो सिफुं गोलाव आरो सिफुं गुसुं मोननै रोखोमनि दं आरोना खोनादोंना? औ औ बिनिफ्राय जोङो खाम खामखौहाय जोङो दंफांनि दन जेरै दंफांनि मा दंफांजों बानायनाय जायो बेखौ दंफां माखासे ओ खुरनानैहाय बेफोरखौहाय माखासे ओ बिगुर जों धुमनाय जायो आरोना बे खौहाय मा बे खामनियाव गोदो फोथायनाय दंमोन बे खाम बायदि धुमग्राफोरा ओ गस्ला गामसा गानालासिनोहाय जोङो खामफोरखौहाय बानायनाय जायोमोन होननानै जोङो सुबुं फोरा फोथायोमोन आरोना
ओ ओ बिनि उनाव जोङो होनो ज जथा जथाखौहाय जोङो माजों बानायनाय जायो होननानै बुङोबा जेरै कासनि कासजोंहाय जोङो बानायनाय जायोहाय बेखौहाय जोङो ओम
खुरै बायदि साइसनि एसे दुलुर बिदि बानायनाय जायो आरोना‌ खोनादोंना नोंथां? औ बिनिफ्राय जोङो दंबावो सेरजा सेरजाखौहाय जोङो दं फांजों बानायनाय जायो आरोना खोनादोंना औ थुर थुरखा थुरखाखौहाय जोङो औवाजों बानायनाय जायो आरो जाबख्रि जाबख्रिंखौहाय जोङो दंफां आरो माखासे ओ मा होनो ओ लहानि एसे बुस्थुफोर होयो आरो जेरै गोमनो थाखाय। ओ गांग्रिं बायदि बिदि होनाय जायो आरोना। बेफोरखौहाय जों मा मायाव बाहायनाय जाय यो होमबा बैसागु बाह बैसागु रंजानायाव जोङो सिगां समाव जेरै खाम सिफुं जथा आरो थरखा बेफोरखौहाय बाहायनाय जायोमोन आरो। माबायाव बाहायनाय जायो होननानै बुङोब्ला बेनि अनगायैबो जोङो ओम ओंखाम सिफुं जुथाखौ जोङो खेराइ फोरबोआवबो बाहायो आरो खोनादोंना नोंथां अ खेराइनि खेराइ फोरबोनि अनगायैबो जोङो जेरै बैसागु रंजानाय फोरावबो जोङो बेफोरखौहाय बाहायो खाम सिफुं जथा बेफोरखौहाय अ ओ नोंथाङाहाय बेफोर दामग्रा दामजुफोरनि बागै माबाफोर फोयगोन ना आरो मा दस्राफोर फोरमायनो साना
अ नोंथां आंबो जोंनि मा होनो बर'फोरनि दोरोङारि जाग्रा ओंख ख्रि अनला आ अनला दाउ एबा अनला मेउयाइ ओ सबाय ओंख्रि नाफाम बेनि सोमोन्दै फोरमायनो स सानदोंमोन नोंथां सम दङब्ला फोरमायजागोन ना नोंथां
औ औ फोरमायना
ओ मानो बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो गोथाव जाग्रा ओंख्रि दं आरो। बेफोर ओंख्रिफोरानो जादों अनला अनलाखौ गोबां जानो हायो नाजोंबो जानो हायो एबा मेवाइजोंबो जानो हायो। आरो दाउजोंबो जानो हायो अमाजोंबो जानो हायो आरो अनला ओंख्रिखौ। माबोरै सङो बेजों बेनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायनोसै आंङो।
औ।
सिगाङावनो जोङो माइरंखौ सुग्रोनानै दसे। रुइनायनि थाखाय सोमनानै दोनग्रो आरो बे फ्राय जोङो मा होनो बीखौ ओ दैनिफ्राय दैखौ सर' होनानै देनानै लायो उन गुन्दै बेनि उनाव जोङो माजों जागोन दाउजों जागोन एबा अमाजों जागोन बेफोर बेदरखौ सिगां जोङो मा होनो दाउजों सङोब्ला दाउखौ न'नि दाउजों संनायखौनो खोन्थानसां नोंथांनो
औ औ
सिगाङावनो जोङो न'नि दाउखौ बुथारनानै लाग्रोनानै बिगुर बेफोरखौ खुखांनानै गासैखौबो साफा खालामजोबखांनानै गोदानानै सुनानै लाग्रो आरो नोंथां।
अ औ।
ओ बेनिफ्राय जोङो ओ नांगौसेबां मस्ला एबा सामब्राम गुफुर बेफोरखौ जोङो रेडि खालामना एबा ओ जगार खालामनानै लाग्रो। ओमफ्राय बेयाव अनला ओंख्रियाव खारै नङाबानो जाया आरो नोंथां।
अ औ।
होनाय जायो। ओमफ्राय सिगां जोङो ओ दाउखौ एवनानै मोजाङै संख्रि बानलु होनानै मोजाङै एवग्रोनानै लायो आरो बेनिफ्राय फ्राय जोङो नांगौसेबां दै होयो। दै होखांनानै जेब्ला दैया मोजाङै ग्लाब ग्लाब ग्लाब गोदौवो आरो दसे सम गोदौ होगोयो दाउखौ एसे मोननो थाखाय गोदौ नानै एसे दैया मोजाङै गोदौ फुथारनानै एसे जेब्ला माबा जायो। अब्ला जोङो अनलाखौ होयो आरो। अनलाखौ होनो फ्र फ्र फ्र मोजाङै होस रुनाय जायो एरै एरै नङाब्ला अनलाया लाथा खायो फिथर खाबाथ' अनलाया अनला गथा गथा जायो आरो बेखायनो जोङो गथा खायै खानो हायैबायदि मोजाङै एरनानै लायो। बेनि उनाव अनलाखौ होखांनायनि उनाव जोङो नांगौ सेबां खारि होयो खारिखौ जोङो मानो ओ सबाइ खारैबो सबाइनिफ्रायबो मोनो हायो बेसरनिफ्राय मोनो हायो। थालिरनिफ्राय मोननो हायो आरो बेनिफ्राय जोङो खार नांगौसेबां खारै होनानै दसे अनलाखौ गोदौ होनाय जा दै रुग्रुखांनायनि उनाव जोङो जोंनि बारि एबा न खाथियावनो मोननाय जेरै दुन्दिया गोजां बोथोर समाव बांसिन दुन्दियाखौ मोनो आरो। गोलोम बोथोराव मोननाय जाया। दुन्दिया गैयाब्ला जोङो गंगार दुन्दिया बेखौ होनाय जायो आरो। दोरोङारि बिबो मस्ला आरो मस्ला बो मोदोमो बेखौ होयोब्ला अनला ओंख्रिया गोथाव जायो आरो। बेबायदिनो अनला ओंख्रिखौ लानानैबो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मा नो मोनसे बाथ्रा भाव मोननो हायो अनला ओं खियाव मोनो आगान थायै होननाय आरो जाय बाथ्राया मानो ओ जानला मोनला माबाबाय थानाय बाथ्राखौ रावबो मोजाङै गोसो होनानै खोनासङा बेबायदि ओंथियाव बाहायनाय जायो आरो। ओमफाय खोथा बाथ्रा बुंग्रा मानसिफोरनि माबाफोरखौ ओंखायनो अनला ओंख्रियाव खोनथाया जुक्ति गैयै बाथ्राफोरखौ बिदि लायरायनायखौ बेखौ होननाय जायो आरो अनला ओंख्रियाव। मानो आगान थाया होननानै अनला खारियाव बेबायदिनो जोङो अनला ओंख्रिखौ आरो हाथासुनि हाबायावबो नांथारगौ। बर'फोरनि माने हाबा दोरोङारि हाबा हाथासुनियाव अनला ओंख्रि नङाबानो जाया बेखौ हिन्जाव गोदाना देनानै देनाय जायो आरो हिन्जाव गोदानखौ देहोनाय जायो। आलु अनला ओंख्रिखौ जोङो आमावसो संनाय जायो बेयाव खारै होनाय जाया। ओमफाय बेखौ अन हाबानि सिगां बेखौ देनानै लाग्रोयो आरो हिनजाव गोदाना‌। देयो खायसे देहोथायो हिन्जाव गोदानखौनो ओमफाय दानि दिनाव एसेल देहोनानै रायजो राजाफोरखौनो देनाय नुयो आरो। ओमफाय देनानै हाबा जेब्ला हाबा जाखाङो हाबा जाखांनायनि उनाव बेखौ हिन्जाव गोदाना हौवा गोदाननो खुर मानो खुरनानै होग्रोनांगौ आरो अनला ओंख्रिखौ। हौवा गोदाननो जाहोग्रोनाय जायो हाथायाव लानानै। ओमफ्राय बेयाव माने गोबां नेम दं आ रो हौवा गोदाना मोनजा जानो हांनो नागिरबानो बै हौवा गोदानजों थाफाग्रा मेथरा बोखांलायनाय बेफोरबायदि अनला ओंख्रि ओंखाम जानायाव आरो बेबायदिनो रायजोफोरनो रायजोफोरनोबो उनाव रान होनाय आरो राननानै होनाय जायो बयबो जानाय जायो आरो अनलाखौ बे समाव जों बेदरजों संनाय जाया बांसिन ओरैनो गोजा संनायखौ नुनो मोनो आरो अनला ओंख्रियाव। बेनो अनला ओंख्रिया बेयाव बेखिनियावनोसै आरो दानिया आङो सबाय आरो साम'नि सोमोन्दै साम' सबाय आरो साम' ओंख्रिनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायबावनो सानदों।
औ
सबाय आरो साम' ओंख्रियाबो जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदार आरो। सिगां जोङो बे ओंख्रिखौ संनो थाखाय साम'खौ दैनिफ्राय खन्नानै लाबोनानै ओ साम'आ मैला थायो नालाय बेखौ जोङो मा होनो मैलाखौ खिगार होनो थाखाय एसे सानसे नङाबा साननै सोमनानै दोननाय जायो आरो सोमनानै दोम मोजाङै खिगारखांनायनि उनाव जोङो साम'खौ दाखोनखौ एर'ननानै आरो साम'नि ओरै लान्जाइखौ दानस'नाय जायो आरो। जाहाथे सोबनायाव साम'खौ सोबनाय समाव मोदोम मोदोम गबोनायनि थाखाय आरो बेनि उनाव जोङो सबायखौ एवथ्रमनानै उननानै लाग गोरो आरो खुनानै ओमफ्राय साम'खौ दानखांनायनि उनाव मोजाङै संख्रि एबा लेबु होनानै सुनाय जायो आरो साम'आव थानाय बै मैला सिथाबनानै थानाय गोसोम गोसोम माबाफोरा खारनायनि थाखाय गोजों जाजासे सुनानै लागोरो बेनि उनाव जोङो सबायखौ ओ खुखांनानै ओ सुनानै लायो। आरो साम'खौ सुखांनानैबो एवनाय जायो आरो बिदिनो हालदै संख्रि मस्ला नांगौसेबां बानलु बेफोरबायदिखौ होनानै साम'खौ मोजाङै एवनानै एसे दै होनानै
औ
एवथ्रमग्रोनानै एवनाय जायो आरो। ओमफ्राय खायसे खायसे सबाइ ओंख्रि संनायाव मानो साम' खौ साम'आवनो सबायखौ होफानानैबो सङो खायसे खायसे सबाइखौ रुगोरनानै सं ङो आरो ओमफ्राय बेनि उनाव साम'खौ एवथ्रुमखांनानै एसे माबाखांनायनि उनाव एवनानै लाखांनायनि उनाव जोङो साम'आव बै सबाइखौ होसननाय जायो आरो। होसननानै जोङो मोजाङै गोदौ होनाय जायो जसे गोबावनो मोनजासे मोजाङै ग्लाब ग्लाब गोदौ खुंखांनायनि उनाव जोङो ओ न'नि खाथियावनो मोननाय जोंनि मस्ला मस्ला खौनो जोङो गंगार दुन्दिया नङाबा हाइजें बिलाइ बेफोरखौ जोङो मा होनो मोनहां मोनहां समाव सबाय ओं ख्रिया जेब्ला मोनसै बे समाव जोङो होसननानै साखिनानै संख्रि नायनानै खांनाय जायो आरो। अ साम'आ जोंनि माहोनो गोथाव जाग्रा आदार बेखौ जायोब्ला जोङो माहोनो जोंनि मेगन ओ एसे मेगन बेबायदिनो मेगनफोराव माननाय एबा माबाफोर मेगन मोजां जायो होननानै मानो
औ
फोथायनाय दं आरो गोदोनिफ्रायनो आरो जाबोदों आरो दासिमबो जागासिनो। बिदिनो दङ साम' ओंख्रि बा सबाय ओंख्रिखौ सबाय खारैखौ सबाय खारैखौबो जोङो खारै होनाय जायो खारै नङाब्ला जोङो सबाइ ओंख्रियाव माने रि मोनो आरो सबाइ ओंख्रियाव। खारै होयोब्ला बेखायनो जोंनो खारै होन नांथारगौ जायो सबाय ओं ख्रि यावबो ओमफ्राय बेबायदिनो सबायखौ मा होनो साम'खौ लानानैबो जोङो